औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां।
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथां। ओ नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां?
जोङो मा आयदानि सायाव
औ नोंथां जों दायो। जोंनि बर' समाजाव एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव माइ आबाद। माने आबादफोरखौ माबोरै मावो गोदो आरो आथिखाल बिनि फारागथिया माबायदि जाबोदों। नोंथाङा बे माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन। गोननामा नोंथां
दे नोंथां आङो जाखौ मिथिगौ आं बेखौ एसे गुवारै फोरमायनानै सै नङा होमब्ला नोंथां औ औ नोंथां आं गोदो समनि आबाद मावनायनि बेयावसे फोरमायनोसै नोंथां दानि औ दानि बोथोर आरो गोदो ए बो थोरखौ नायनोुबैयो नङा होमबा नोंथ गोदोनि समाव जोङो आबाद मावनाय होनोब्ला गाहायै जोङो गोदनि समाव आबादखौ माने जोङो मोसौ थौजों हालौवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नोंथां माने गोदोनि दिनावहाय जोङो आबाद मावनोब्ला जोंनो मोसौ हालिसेखौ नांगौ जाथार नङा होमबा नोंथां दा जों गोदोनि समाव मोसौ गैयाब्लानो जोङो आबादखौ मावनो हायामोन होननानैनो बुं ज नङा हबा नोंथां औ गोदोनि ओ माइ दुब्लि फोथारफोराव जों नायनो थाङोब्ला ओ माबा मोनसे गामि दुब्लि फोथाराव जोंङो एक्जामपोल महर लानानै जेरै बै दुब्लि फोथाराव माने गोबां बिबांनि मोसौ हालि मोसौ खौ उम दुब्लि हालेवनायखौ जों गोदो समाव नुनो मोनोमोन दा गोदोनि समाव ओ माखासे बोथोराबो माने थि समावनो अखा हानाय थि समावनो सानदुं दुंनाय दा बैफोरनि थाखाय माने जेबो आबहावा गेब्रेङ जासे माने जों आबहावा आबाद मावनायखौ गोदोनि समनिखौ नुयोमोन आरो गोदोनि आबाद मावनाया जा आबाद मावो बे आबाद फिथाइाबो मोजां रोखोमैनो जायो जानाय खौबो जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां दा औ गोदोनि समाव जोङो ओ आबादखौ मावनो थाखायब्ला जोंथ' मोसौजोंनो मै होनानै हाफोरखौ रुगु रुगु खालामनानै हाब्रुखौ मोजांङै हा हालेवनानै बेनि उनावहाय जोङो ओ माइखौ होनानै
औ
बथिया माइ फोनायनि उनाव नाव खोथिया जायोब्ला खोथियाखौ फु फुनानै खोथिया फुखांनायनि उनाव खोथियाखौ जोङो मइ दुब्लियाव माने जौनो थाखाय देरनो
औ
दै होनो थाखाय जोङो लायनानै होनो गोनां जायोमोन नोंथां। दा बैफोरबायदि खामानियाव जों गोदो समाव ओ बुंनो थाङोबा मोसौ हालिहोलांनानै दुब्लियाव माइ हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां गोदोनि समाव। आरो गोदोनि समाव जोंङो बेबायदि दुब्लियाव जेनेबा रुवाथिफोरा ओंखाम संनानै हैनानै ओ खोथिया फुनाय माइ गायनायफोरनि नुथायखौबो जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरो। दा औ गोदोथ' औ गोदोनि समाव माइ आबाद मावनायनि मोनसे गुबै जाहोनानो जाबाय जेनेबा उम बेबो जों न'खर सुंथानो थाखाय बा न'खरनि रांखान्थियारि ओ बिथिङाव ओ ओ हेफाजाब मोननो थाखाय जों माखासे आबाद
औ औ नोंथां।
ए ओ सरासनस्रायै जों माखासे आबाद थानो थाखायल' जायो आरो माखासे आबादखौ जोङो माखासे रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब मोननो थाखायबो ओ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दा
नंगौ नंगौ।
गोदो आरो दानि दानि जुगनि आथिखालनि आबाद मावनायखौ बुङोब्ला जों दानि आथिखालावथ' आबहावाया गेब्रेनाय गैला माने लोरथोर सम समाव मोसौजों हालेवो बारा ओंखायनो जोंनो गोबां सम लानो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय जोङो आथिखाल मुगायाव जोङो बिगियानारि थेक्टार बाहायनानै मेसिन बाहायनानै जों माने खम समनि गेजेरावनो गोबां गुवार हाखौ जोङो माने एवनानै लानो हायो आरो। दा गोदोनि औ गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायाव मोनसे भाराक दं जे गोदो जोङो जेबो बिगियानारि हासार बा रासायनिक हासार बेबाददि हासारखौ जों गोदोनि समाव बाहायनायखौ नुनो मोनोन माने गोदोनि समाव जोङो न'आव फिसिनानै दोननाय मोसौ मोसौनि गोबोरखि बैफोरखौ होनानैनो हासार खालामनानै ओ दुब्लियाव गारनानै होनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो ओ बैबायदिनो हासार मोसौनि गोबोरनि हासारखौ जो होना खौ जों नुनो मोनलिया मानो होननानै बुङोब्ला बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जों न'खराव मोसौ हालि बा मोसौ गलि जों नुुनोनो थां थांला नङा नोंथां? गोदोनि न'आव न'खर जोङो मोसौनि गलि मोसौ थानायखौ जों नुनो मोनोमोन।
नांगौ
जों मोसौखौनो नुनो थांला बिनि थाखायनो मोनसे गाहाय जो होनानो जाबाय गामि ओनसोलावबाबो जोङो मोसौनि हासार बाहायनानै आबाद मावनायखौ जोङो दानि जुगाव माने नुनो जोबोर खमसै नङा होमबा नोंथां? दा बेनिखायनो आरो दानि जुगनि फोथारफोराव बे मेसिनारि आगजु बाहायनायनि थाखाय मेसिनजों हालेवनायनि थाखाय खाय माने बैयाव थानाय हासार दिनाखि गो गोदो समनिफ्रायनो
औ औ
एम्फौ एनला एम्फौ एनलाफोरा माने मेसिन बाहायनायनि थाखाय थोनानैखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां माने जालांनायखौ जों बेयाव नुयो नोंथां जे आबादानो जानाय ओ खम जालांनायखौ नुनो मोनो दा आं बुंनो हायो बेयाव हासारा खम जालांबाय होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ बेनिखायनो जोङो बिगियान जुगाव दानि जुगाव जोङो ओ रासायनिक हासार बाहायनानैसो आबाद मावनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो नोंथाङा। ओ रांखान्थियारि बिथिङाव होननानै बुङोबा नोंथां। गोदोनि समाव माखासे आबादारिफोरा आबादखौ माने खावसे गायनानै खौसे फाननायनि थाखायबो गायनायखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन नोंथां मानो होनबार न'खरनि लेखा फरायनाय बे फिसाला फिसाजोफोरनि बबावबा गोजानाव फरायनाय माने मोजां सोलोंथाइ होनाय बा माबा मोनसे न'खराव थांखि खालामनानै जाबा हााबा हुखाफोर खुंनांगौ दङब्ला अब्लानो जों गोदोनि सुबुंफोरखौ माइ फाननानैसो खुंनायखौ नुयो। नुनो मोनोमोन नामा दा आं नोंथांनियाव सोंथि सोंसै नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो आरो दानि दासिमाव माबायदि सोलायबो बे आबाद मावनाया नोंथां बेखौ एसे फोरमायदो।
आबाद आबाद मावनानै होनोब्ला माने जोंहा माइ आबादानो गाहाय ना नोंथां बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो। फोरमायलांदों ओ जोबोद जोबोद गोजोननाय थादों आरो माइनि माइनि अनगायैबो जे आथिखाल आथिखाल बिथिङाव आथिखाल बिथिङाव गोबां माखासे आबादफोर जेरै गोदान गोदान। आदबजों माने आबाद मावनाय खौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां जायखौ जायखौ जों बुंनो हायोब्ला माखासे आबादफोर जेरै ओ थारुन आबाद गायनानैबो जों गावनि न'खरखौ न'खरखौ खुंबोनायखौ नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां उम
थारुन आबाद आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो जेरै आथिखाल बिथिङाव नायोब्ला माने ओ गोबां ओ ख ख'वा आबाद जायखौ बुङो सक्लेट होनोना नोंथां? बैफोर बैफोरबायदि गोदान जुगनि एबा गोदान आदबजों माखासे जेरै खख'व चक्लेट नैबेफोरखौ आबाद मावनानै जेरै ड्रागन नैबेफोरखौ आबाद मावनानै ऐ आरो जेरै थारुन ऐ गायनाय आरो ओ थुरमुस जायखौ बुंनो इंराजियाव वार्ड टारमिलन नै बैफोरखौ दानि गोदान मु आदानि एबा बिगियानारि आयदाजों माने ओ गामि ओनसोलावबो बेफोरखौ मावनानै माखासे रांखान्थियारि आरजिनाय। खौ जों नुनो मोनदों आरो माने नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनो नोंगौ।
औ बे बेनो माने जों औ माने जों बुंनो थाङोब्ला माने नोंथां ओ गोबां दायो माने जोंनि बर' लाइमोनफोराबो गोरों गोरों जानानै फैबाय सोरबा बिफ ओ सोरबा एम ए सोरबा बेबायदिनो डक्टरेट फरायनाय दंसै माने बैफोर बेफोरबायदि सुबुंफोराबो ओ साख्रिनि उन उन होसोआलाबानो माने माखासे बेफोरबायदि गोरों सुबुंफोरा गोदान आदबजों गोदान बिगियानारि नोजोर बोनानै गामि ओनसोलाव ओ हाफोर थानाय नङाबा सोरनिबा हाफोर खौ बेबायदिनो ओ ओ रेन्ट फोराव फैसा एसे होनानै लायोब्ला माने जोंनि गोरों मानसि मानसिफोराबो माने गोबां मावनानै माखासे रांखान्थियारि आरजिनो हागोन खौ नुहोरो आरो माने बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ गासिबो सु सुबुङानो एबा गासिबो लेखा गोरोंङानो साख्रि मोनजोबगोन बेबो नङा नोंथां ना माने माने बेनिखायनो जोंनि ओ माखासे सुबुंफोरा साख्रिनिल' उन उन खारफाया लाबानो बेफोरबायदि आबाद मावनायावबो गोसो होयोब्ला जोंनि बर' हारियाबो माने जोंनि लाइमोनफोराबो माखासे ओ जौगाबोगोन आरो रांखान्थि गोबां आरजिनो हागोन। नै बैफोर खोथाफोरखौ माने जों हमनो हायो आरो नों
उम नंगौ नोंथां।
औ बेफोरजोंनो जोंनि न'खरा माने जौगाबोनायखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां।
औ
अब्ला नोंथां ओ जोंनि सावरायनायनि समाबो जाथ'बाय नामा नोंथां?
अ औ औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ आरो उनाव फिन सावरायफिनबावनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां औ। दे गोजोननाय थाबाय दे।